औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ होमबा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं दा नै जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ होमबा नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम होमब्ला नोंथाङा नोंथांनि सुबिदा बायदि आंनो मोनसे आयदानि सायाव खोन्थादो ना
औ दा जोंहा दिनैहाय बे मोनाबिलि समाव जों नोंथांजों जोंहाथ' गोबां फोरबोफोर फालियो नङा होमबा बेबायदिनो मागो फोरबो बैसागो फोरबो फोरबो बा बर'दिन फोरबो बेफोरबायदि फालियो नङा होमबा बैफोर फोरबोफोराव जों माखासे फिथा, सिथाव, लारु बेबायदि जानाय जायो नङा होमबा बैफोर लारु फिथाफोरखौ माब्रै बानायनाय जायो माजों बानायनाय जायो बेफोरखौ आङो दिनैहाय नोंथांजों सावरायगोन आरोना। दा जोङो गिबियावनो फिथा सिथाव सावनायनि सोमोन्दै रायलायबा जोंहा मा खालामनांगोन फिथा फिथानि थाखाय जोंहा मा माखासे जोसा माइरं नङाबा जोंहा माथा जेन'बा रनजित माइरंफोर बेफोरखौ देनाय जायो। जोसा माइरंबा जोंहा बांसिन गोथाव मोदोमनाय जायो नङा होमबा? बेखायनो जोंहा मा जोसा माइरंखौ फिथा बानायनाय जायो आरो ओमफाय बेनि उनाव ओ लारुफोरनि थाखाय जेरै एन्थाब आरो मा सिथाव थावनि लारु बेफोरखौ सावनो थाखाय जोंहा मा नांगौ माइब्रा माइरं नांगौ आरो दा बे बेफोरखौ जोंहा आलादा आलादा सोमनानै लानानै देयोमोन आरो गोदोनि समावथ' मा हा जोंहा न'खर फ्रोमावबो उवाल गायहेना थाखोमोन आरो दा बेफोरबायदि फोरबोफोर जायोब्ला मा बयनिबो न'खराव मा गाहेन औवालनि गोमनाय बेबायदिल' खोनायोमोन आरो बयनिबो न'खरावनो दा फिथाफोरखौ आङो मारै सावो नोंथांनो बेखौ खोन्थानो आरो गिबियाव जोंहा थिंख्लि फिथा बा बे फिथा लावदुम बेखौ मारै सावो होननानै बुङोब्ला जोंहा मा नांगोन सिगाङावनो माखासे जोसा माइरं बा माथा माइरं बेखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव सुखांनानै जोङो बेखौ दै सर'नाय बायदि जोङो बेखौ मनाफ्राव बा खेरखाफ्राव जोङो दसे सम दोनगोन आरो मानो होनबा दै थायोब्ला दैयैनो जोङो उवालाव देयोब्ला बेयो सिथाबगोन आरो बेयो थाब मोजाङै गेब्लेनाय नङा बेखायनो मोजाङै दैखौ जोङो सर' होनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनावसो जोङो जेब्ला दैया सर'जोबो ओमफ्राय रानो होमबा जोंहा बेखौ मा खालामगोन देनाय जागोन आरो उवालाव दा गोदोनि सुबुंफ्राथ' मा खालामोमोन साथाम साथाम गाहामबो देयोमोन आरो वार गंसेयावनो। दा सानैफोर देयोब्ला थाब गेब्लेनाय जायो आरो ओमफफ्राय बे वालावहाय जोंहा गाहेन जों देनाय जायो जायखौ देयो बेखौ गाहेन होनना बुंनाय जायो ओमफ्राय बे ओ उवालावहाय जोङो बे अनखौ देनानै मिस मिस खालामनानै लागोन आरो सालिगोन सानद्रि गुबुंफोर सालिनानै लाग्रोनांगोन आरो मानो होनबा बांद्राय रग' रग'बा गोथाव बा मोजां मोनजानाय जाया नालाय ओंखायनो मिस मिस जाहोगोन आरो उन गुन्दैखौ। सान्द्रि गुबुङआव सालिनानै लानानै जोङो मा खालामबाय बेनि उनाव बे ओ फिथा सावनो थाखाय अनखौ मा खालामो दैे एसे होस्रो होस्रो बेखौ एसे एसे सारसो नांगौ आरो बेखौ आं थान्था खालामनााङा एसे नानाय बाददि खालामनानै सान्द्रियाव सालिनानै लानानै लानांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जों फिथा हमनोबा जोंहा फिथाइखौ गोबां रोखोमजों सावनो हायो सिबिं जोंबो सावनो हायो नारेंखलजोंबो सावनो हायो गुर मेथाइजोंबो बेबायदि सिनि होनानै सावनो हायो आरो दा जोङो फिथा सावनो थाखाय खिथिलि मोखांखौ लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बे फिथाखौहाय बनखौहाय जोङो बिनि साया‌व ओ होगोन थ्राय थ्राय एसे होगोन बेनि सायाव सिबिंखौबो एसे थ्राय थ्राय सारनानै होगोन ओमफ्राय आरो बिनि उनाव आरोबाव अनखौ होफिनबावगोन आरो सिबिं होनानै अनखोबगोन आरो जेनेबा सिबिंखौ मोननै थाला होगोन आरो बेबायदि खायफा मोनसे थाला बेबायदि ल' होयो गावबा गाव गोसो माबायदि सङो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा बे फिथाखौ सावनो थाखाय गारहा एबा बे गारहखौहाय दै होनानै लानानै ग्लाब ग्लाब ग्लाब मोजाङै गोदौ होनोनांगोन आरो बि खिन्थु बेयो अ दैया बांद्राय मोजाङै गोदौला बे फिथाइआ ओ मोजां जानाय नङ आरो मानो होनबा बे दै गुदुंनिफ्राय खफ' ओंखारनायजों जोंहा जोंनि फिथाखौ मोनहोयो नङा होमबा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा जोङो बे फिथाखौ सावनो थाखाय जोङो सिगाङावनो बेबायदि खालामना लाखाबाय खि दैखौ मोखाङाव ओमफफ्राय बिनि उनाव जोंहा ओ बेयावहाय ओ गारहायाव माखासे आसान बायदि एसे माबा हेबनाय दोनो आरो आसान बायदि बेखौहाय होनाय जायो जाहाथे फिथाइआ गलाङा ओमफ्राय उनाव जोङो एसे सिथ्रि गोबा मोजां जि गुरै गोबाखौ लानानै जोङो बेखौहाय ओ खितलि मोखांखौ जिजों माबानाय जागोन खोबनाय जागोन बेनिफ्राय गारहायाव हरगोन ओमफ्राय दसे खोबहाबनानै दोनथ'नानै खेथ्लि मोखांखौ लासैनोबो खारगोन आरो आरोबाव फिथाइखौ जों दसे खोबनानै दोनगोन बेनिफ्राय फिथाइया मोनोब्ला बेखौ बोखांनाय जागोन आरो फिथा जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां जोंहा मा जेन'बा माखासे जे खहा खालामनो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो जेरै थावनि माखासे मुवा बेसादफोर मेथायाइ जाग्रा सिंग्रा बेफोरबायदिफोरनिफ्राय जोंहा मा बेफोर फिथाफोरखौ जायोब्ला देहायाव मा बांसिन जेन'बा जोंहा गोग्गो देहाखौ मोननो हायो आरो बेयो जोंनि देहाखौ मा ओ खहा खालामनायनिफ्राय बासायो आरो ओंखायनो जोंहा बेफोरनि ससे मोजां मुवा बेसादफोरखौ जानो नांगौ मानोना बे माइरंनिफ्राय बानायनायसो नङा हा फिथाइया बेखायनो जोङो बेफोरखौसो जानो नांगौ आरो ओ ना जाबा नाथां बै मा होनो माखासे बाजारनि जेरै थावजों संनाय सिंग्रा नेमखि बेफोरखौ जास्लायस्लाय जोंहा फिथाफोरखौ जानायानो मोजां आरो मानोना बैखौथ' जाबा जोंहा उदैयाव बायदि रोखोमनि बेमारफोर गेसफोरखौसो सोमजिहोयो बेखायनो जोंहा मा बै फिथाफोरखौ जायोबा गाहाम आरो गोदोनि बर' आइजोफ्राथ' फिथा सावनानैनो गावनि न'खरखौ फोथांबोनायनिबो गोबां जाहोन बा काहानिफोर दं आरो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो हा-हास्थायदों नामा?
औ नोंथां आं गिबियावनो मा होनो बर'फोररनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थानोसै जों बर'फोरनि मा होनो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो नङा होमबा नोंथां दख'ना फास्रा आरो मा होनो ब्लाउस गानो जोंना दख'नाखौ जोंना गोदोनिफ्रायनो जोंना बर'फ्रा जोंना जोबोद आखा फाखा नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ मा होनो गावसोरनो खुन्दुं लुनानै मा होनो गावसिनि मा होनो जिफोरखौ गान्नाय जिफोरखौ दानानै लायो नङा होमबा नोंथां आरो बिसोरो मा होनो हौवाफोरनि थाखाय बिदिनो बायदि रोखोमनि गामसा आर'नाइ बा गावसिनि जोमग्रा फासाफोर नआव दानानै लायो नङा ओमबा नोंथां बिसोरो मा होनो जोंना बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मा होनो बायदि रोखोमनिथिंगानि सावगारिफोर नुथाइफोरखौनो मा होनो नायनानैनो आगर एरखांनो जोङो हायो आरोना जोंना जेरै मा होनो बेफोरनि जोंहा दङ आगरफोरा जोंना माबा दिंखिया बिलाइनो माहोनो मुफुर आफा, मैदेर आगान, फारौ मेगन बिबायदिमोन बायदि बायदि समायना रमायना जोंना मा होनो आगरफोर एरखांनानै जोंना मा गानो आरोना जोंना ओ गावसिनि दख'ना आरो जोमग्राफोराव आरो बेफोरनि अनगायै जोंना बायदि मा होनो बिसोरो बायदि बायदि गाबनि मा होनो खुन्दुंफोराव गाबहोनानै गावसोरनो मा होनो मिथिंगानिफ्राय बायदि रोखोमनि मोननाय बिलाइफोरजों गाबहोनानै मा होनो गाब होनोबो जोंना समायना रमायना बायदि रोखोमनि गाबफोर होनो हायोम होननानै जोंना मिथियो आरोना जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनो जोंना मा होनो बे जोंना गय फिथाइ गोरलैफोरजों जोंना मा होयो खुन्दुं गुफुरफोरखौ जोंना मुगा गाबनि होनायखौ आं नुनो दों आरोना बा सिलिखा फिथाइजों जोंना गुफुर खुन्दुंङा मा होनो बे गय गोरलैफोरखौ रुनानै बेयाव जोंना मा होनो खुन्दुं गुफुरखौ सोबोब्ला जोंना मुगा गाबनि खुन्दुं जायो आरो ना
औ
बेफोरखौदियो सिगांनि मानसिफोरा जोंहाथ' दा एसेबां बे मिथिंगानि बिलाइफोरखौबो मोनलानो ओंखायनो आं जों मिथियाखै जोंना दानिया मा होनो बे जेरै दखानफोराव होनाय मा होनो बे गोदान मुगानि मा होनो खुन्दुंफोरखौनो गुबुन गुबुन बादि रोखोमनि खुन्दुंफोरजोंनो जोंना मा होनो बिसोरखौनो बायनानै बिसोर मा होनो दायो नङा होनोमबा नोंथां जोंना दाथ' मा होनो मिथिंगानि बे गाबहोग्रा बिलाइफोरखौबो मोननो थांला नालाय एफाग्राब सिगांनियाथ' जोंना मा होनो मालाय मिथिंगानि मा होनो गाबफोर बिलाइफोरनि गाबजोंनो जोंना मा होनो गायोमोननो मादा जोंना दखानाव मोननाय खुन्दुंफोरखौनो जोंना दायो आरोना जोंना दा ओमफ्राय मा होनो जोंना बर'हिजाव फोरा मा बायदि रोखोमनि मा होनो जोंना बैसागो फोरावबो मा होनो दख'ना बिदन गाननानै आर'नाइ गोजा लानानै बाउस गोजा गाननानै मोसायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायै मा होनो जोंनिया जिखौ माबोरै दायो होनोबा जोंना जि दानो थाखाय जोंना निबियावनो सालखुन्थाथ' बोरै नांगोन नङा होमबा नोंथां बे हिसानसालियाव जोंना जिखौ दानाय जायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो गोबां बायदि रोखोमनि जौगा थाखोनि जोंना मा मिसिनफोर ओंखारबाय आरोना जोंना मा होनो जिदानो थाखाय जोंना मा बायदि रोखोमनि समायना रमायना दख'ना फास्रा ओंखारबाय आरोना जोंना आरो जोंना मा होनो सिगांनि मा होनो सिगाङाव बा दायावबो जोंना मा गोदोथ' मा होनो थावख्रिजोंसो इन्दि लुनानै मा होनो
औ
इन्दि सि दिहुनोमोना दानिया ओमफ्राय मालाय मा होनो दानिया इन्दि दा मा होनो मेसिनफोरबो ओंखारबाय आरो ना बेनि थाखाय जोंहा मा गोबां समायना समायना सिगांनिफ्राय समायनासिन मा होनो जोंना इन्दिनि द ख'ना फास्रा मोनो नङा होमबा नोंथां? जोंना गोदोनियाथ' मा होनो जोंना बै इनदि फाट एंगलिफोरनो जोंना एसे सिमपोलबाबो जोंना मा होनो जायोमोन जानाया बिदिनो थान्दा जायोमोन थान्दा समायना जायोमबाबो जोंना दानिया मा होनो बि दाबि जौगानाय थाखाय जों नामा गोबां समायना रमायना मा होनो आगर एरखांनानैबा एसे मा होनो गोदोनियाथ' एसे बद्रा बद्रि फोर जायोमोनना जोंना आखाइजों थुननायनि थाखाय जोंना दा मा मेसिनफोरजों जोंना बेसेबांंबा मा होनो समायना स्लिम स्लिम जायो नङा होमबा नोंथां जोंना? बैफोराव बायदि रोखोमनि बायदि मैया गाब होनानै जोंना मा जोबोद समायना समायना मा होनो इन्दिनि दख'ना फास्रा दि हुनगासिनो दं आरोना जोंना ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरा गानो आरोना आरो मा होनो जोंना आरो मा होनो हौवाफोरनि थाखायबो जोंना बायदि रोखोमनि मा होनो दाना गामसाफोराबो गोबां समायना ओंखारगासिनो नङा होमबा नोंथां? सिगाङाव जोंना बर'फोरा बर' हौवाफ जोंना मा सिम्पोल सिम्पोल गामसासो गाननाय नुयोमोन ना जोंना दा फ्राय जोंना दा गामसाफ्रावबो आगर एरनाय नुसै नङा होमबा नोंथां? जोंना बैसागो बर'फ्रा जोबोद समायना समायना गामसाफोरबो ओंखारबाय आरोना आरो जोंना मा आर'नाइ गस्लाबो जोंना जों पााथनि जियाव मा होनो आर'नाइ आगर सुनानै लानिय जोंना हौवाफ्राबो गोबां समायना समायना मा होनो माखासे अवाास‌ कट बा सायाव गानग्रा गस्लाफोर मा होनो बानायनानै लाबाय नङा होनबा नोंथां? बेफोरनि अनगायैबो जोंना दा गोबां मानसिफ्रा माने आर'नाइजोंबो जोंना मा जेनेबा हौवा गोदानफोरनि थाखाय खर'आव गानग्रा हिन्जावफोरनि थाखाय मा होनो उरुना बेफोरबायदि मा बानायगासिनो दं आरोना जोंनिया माखासे मा होनो गोरों गोरों जेनेबा बैसोर गोरों सुबुंफोरा जोंना बानायगासिनो दं नङा होमबा? आरो जोंनिया मा बे दानाय लुनायनि गेजेरजों मा होनो जि दानाय लुनायनि गेजेरजों जोंना मा बर' आइजोफोरा जोंहा आखा फाखा नालाय बिसोरो मा जि दानाय लुनायनि गेजेरजों बिसोरो गावसोरथ' गानो गावसोरनो दानानै ओमफ्राय बेफोरखौ फाननानैबो जोंनिया मा होनो जोंनि बर' आइजोफोरा जिउ खुंनो हायो नङा होमबा नों थां? बे जिनिस जोंना मा होनो जोंनि बर'आरि दोरोङारि हिनजावफोरनि गाननायाथ' मा होनो दख'नााखा जोंना दख'नाखौ मा होनो बायदि रोखोमनि बायदि गाबनि समायना रमायना मा होनो मोननाय जायो आरोना जोंना बेलै मा होनो जोंना गुबैयै बैसागोफोराव मा दख'ना बिदनखौनो गाननो नङा होमबा नोंथां बांसि नानो बेफोरबायदिनो जोंना बैसागो रंजानायाव बायदि गोमो नङा बायदि रोखोमनि बायदि गाबनि मा होनो गाननाय जोमनाय गावबा गाव मानि जेनेबा मा होनो समायनाय बायदि माबानो गाननाय जोमनाय गाननानै जोंना मा होनो रंजायो आरोना। ला आंनि बुंनांगौआ बेनोसै नोंथां। गोजोननाय